हेल'नोंथां औ गोजोन मोनाबिलि नोंथां औ नोंथां दा नोंथाङा बे बेलासि समाव फन हरनायनि माबाफोर
औ नंगौ नोंथां नोंथांजों जे माखासे जोंनि मिथिंगायावनो मोननाय जे मैगंथ' नंला मैगंबो बुंनो हायो जोङो माने माखासे लाइफांफोर बा बिफां बे मुलि हारिनि थायोना नोंथां बेनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा बेनि सोमोन्द नो फोरमायथिना होनो हागोन नामा नोंसोरनि ओनसोलावहाय मा मा मुलि हारिनि लाइफां मोननाय जायो
हागोन नोंथां जेन'बा जोङो आथिखालाव बा गोदोनिफ्रायनो जेनेबा जोङो बाहायबोनायखौ नुनो मोनदों बा जोङो बेखौ दासिमबो बाहायो आरो दा बेफोरो जेन'बा जोंनि मिथिंगायाव मोननाय माखासे मुलिफोर जायखौ जोङो गोदोनिफ्राय दासिमाव बाहायबोगासिनो दा बेयो जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां जेन'बा जोंनि रुजुनानै नायोब्ला रासायनारि मुलिफोरनि निख्रुइ जेनेबा जों बे मिथिंगायाव मोननाय मुलिया जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां आरो दा जोंहा जोंनि गोदोनि सुबुंफोरा माखासे सोलोंथाइ गैयालाबाबो बिसोरो गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ जेन'बा गियान दंमोन बिथांमोनहा जे मा लोमजानायाव मा मुलिखौ बाहायो दा मा लोमजायोब्ला जोङो मा मा बिफांनि बिलाइ बा बबे रोदाखौ जोङो देनानै लोंनांगौ बा माखौ जानांगौ बेखौ बिथांमोना मिथियोमोन आरो दा बिदिनो जोंहा जोंनियावथ' मानसिनि जेन'बा जोङो दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि दा बेफोरबायदियाव जोंनि सुबुंफोरा गोदोहाय मिथिंगायाव मोननाय माखासे बिफां लाइफां बिदिनो बिलाइ बा रोदा बा बेगर बेफोरजोंनो गासैबो लोमजानायफोरखौ बिथांमोना सोखानो नाजायोमोन आरो फ्रायानो बिथांमोना सोखाजोबनो हायाब्लाबो अब्लाबो बिथांमोना गावसिनि देहाखौ मोजां मोनजासिम बिसिंखौ लानानै फैनो हायोमोन दा आङो नोंथांनो फोरमायलांसै जेन'बा जोंनाव बिदिनो गोबां मुलिफोर दं जेरै जोंहा गगा मोननाय बा गारामा सानाय बा मोदोम माननाय बा बिदिनो उदैफ्राव गेस जानाय बेफोरनिखौ जों मारै सोखायोमोन होमब्ला जोंहा गगा मोननायखौनो होनसै दा गगा मोनबायबाथाय जोंना बै समाव मा जोंबा दासिम दायोबो मा जायो गथ'फोरना गारामा सायो
औ
बिदिनो हां लानायाव एसे खस्थ' मोनो दा बेयाव मा खालामोमोन गोदोनि सुबुंफ्रा मा खालामो जे जेनबा न'आवनो मोननाय थुलुसि जायखौ जोङो बयनिबो न'खर न'खर मोनखायो बेखौ जों जोङो एसे जेनबा धोरोम बा मोदायजों सोमोन्दो गोनां बिबदि बिफां
जायनि थाखाय जोङो थुलुसिखौ बयबो सुबुङा न'आवनो गायनानै लायो आरो दा बिदिनो जेनेबा थुलुसि होनबा बे बेरे मोदै बेरे मोदैखौबो जोंनि सुबुंफ्रा फ्रायानो मोनखायो मानो होननानै बुङोब्ला जेन'बा बेरेफोरनि बाहाफोरखौ खावनानै बेरेफोर फिसाफोरखौ एवजाना बेरे मोदैखौ बबेबा बथल बा दिबफ्राव सोनानै दोनो आरो दा बिदिनो थुलुसि आरो बे मा होनो जेनेबा बेरे मोदैखौ बिसोरो खुरैफ्राव बा बबेबा मोनसे गिलासफ्राव फुदुंनानै गारामा माननायफ्राव बिथांमोना नो दौनानै होयोबानो बा लोंहोबाय थायोबानो मोना मोन बे गारामा माननाय बा गगा मोननाया एसेबाबो आराम मोनो आरो दा आथिखालाव गोबां रोखोमनि माखासे कक सिराप मुलि ओंखारबाय जायखौ जोङो रासायनारि मुवानि गेजेरजों बानायो बेयाव होयो थिग जेन'बा बिदिनो जोङो बेरे मोदै आरो थुलनसिखौबो होखायो नाथाय बेयाव माखासे रासायनारि मुला दं मुलि होखानाय जायो आरो जायखौ मा जोंनि उन्दै उन्दै सम सुबुंफोरनो जोङो बेखौ दौवोब्ला जोङो बै बिसोरनि जिउआव खहाबो फैनो हागौ आरो दा बेखौ जोङो बिदिनो बाहायोमोन आरो दंबावो जोंहा जेनेबा निम बिलाइ निम बिलाइखौ जोंनि सुबुंफ्रा गोबां माखासे खामानियाव बाहायो बा लोमजानाय साजानायाव बाहायो मारोरै होननानै निम बिलाइया बिफांनिफ्राय लानानै बिलाइसिम जोबोर मोनसे मानसि मानसिनि थाखायल' नङा जेनबा जिब जुनारनि थाखाय मोनसे मुलि महरै खामानि मावो आरो निम बिलाइया जायनि थाखाय जों बेखौ एवनानै जायोबा जोंनि उदैयबो साफा जायो आरो दंबावो जेनेबा निम बिलाइ ग जोङो दैयाव फुदुङोब्ला बिनि गोखा बियो गोखाया ओंखारनानै दैजों मिलायनानै जों बे दैखौ फुुंनानै दुगैयोबा जोंनि मोदोम माननायाव एबा देहायाव सिथर
मान
बेफोर खारो आरो जोङो निमनि दालाइजों मा खालामो हाथाय मानजियो मानो होनना बुङोब्ला निम दालाइ जबा जोंनि खुगायाव थानाय माखासे ओ मोनामनायफोर बा जोंनि ओ बिबु जानानानै थाबथ बेफोर सोमोननानै थायोब्ला जोंना खुगाया मोनामो दा बैफोरखौ जोङो निम बिलाइजों मानजियोबा निम बिलाइथ' नङा निम दलाइजों मानजियोबा जोङो जोंनि खुगाखौ आराम मोनो आरो थाजिम मोनो दा दंबावो जोंहा बेबायदिनो जेन'बा हांगोमोर जानायाव जोङो मा बेसादखौ बाय मोनग्रदो आथिखालावथ' जों म माखा मोनसे फिसा फिसा मुलि फयो जाय मोनो दा बेखौ जों जायोमोन आरो हांगोमोर जायोब्ला जायो आरो ना गोदनि दिनाव मा खालामोम ज इन्दि बिफां बे इन्दि बिफाङा मोनसे ओरैबायददिमोन जेन'बा बेयाव बिगियाननि माखासे खोथा दं नामा जों बेखौ बुंनो हाला दा माबारैमोन जेनेबा मोदोम माननायाव मालाबाफोर माबा मोनसे खामानि मावनाय बा जोङो न' फोसाबनाय बा हाग्रा संनायफ्राव जोङो मोदोमाव मान लुनाय जायोबा बै इन्दि बिलाइखौ जोङो फुफ्लेनानै बै माननाय जायगायाव बिलिरबाय थायोब्ला बा हुख्लेबाय थायोब्ला बिनि बिदैया नांनानै मा जायोनो माननाया खारो दा बिदिनो जेन'बा जोङो हांगोमखौ बेजोंनो एलार्जि जानायखौ जोङो बेजोंनो सोखानो हायोमोन आरो दंबावो जोंहा जों बिदिनो गोबां जेनेबा माखासे मुलिफोर जायखौ जोङो बुंनो हायो मानिमुनि मानिमुनियाबो जोंनि उदैनि थाखाय जोबोोर मोजां आरो जोंनि गगा मोननायफ्रावबो ज माखासे मुलिफोर बाहायनो हायो जेरै सिब्रु दङ जोग्लावरि दङ दा बेफोरबायदिखौ जोङो गगा मोननाय समाव जोङो बेखौ जोंनि देहायाथ' दुरबल मोनो बे समाव बेखौ गोरा मोनहोनो थाखाय हाग्रा मोननो थाखाय मा खालामनो हायो जोङो जो न'आवनो दाउसा फिसा मासे से लानानै बे दाउसा फिसा दाउआव गिदिरबा बारा गोथाव जायाबा बै दाउनि बिदैयाओं ओंखारा बा रसा ओंखारा बेनिखायनो जों माालायो दाउसा दिफ्रा लानानै बे दाउखौ जोङो सिब्रु होनानै बानलु बोरदोनफोर होनानै जोग्लावरि होनानै बा माखासे बिदिनो जोङो हाग्रानिफ्राय बानायनाय औ हाग्रायाव मोननायबा जोंनि मिथिंगायाव मोननाय माखासे बिलाइफोरनिफ्राय बानायनाय नानै बा खोथाफोरखौ देग्लिनानै माखासे बरि मोनो बर जायखौ जावरा मुलि होनो फानानै मोजाङै बानलु बिदै फुदुङोबा दाउ फिसा गोरलैजों जों बेखौ लोङोब्ला जोङो देायाव ओरैबायदि मोनसे गोहो फैगोन बा जोंनि दुरबल मोननाया खारगोन बे बे जोङो खारहोनो हायो आरो दा बिदिनो जोंनि गेजेराव गोबां मुलिफोर दंबावो जों नागिरना मोनो उसुमाय उसुमायाबो जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां ज बे ओंख्रि बिदै बानायनायावनो होफायो आरो दा आथिखालाव आथिखालाव बेफोर गासैबो सोलायबाय दा गोदोनिफ्राय दासिमाव जा सोलायनाय नुदों न जेनेबा बयबो सुबुङा नुदों दा नोंथाङा बै नुनायफोरखौ माब बायदि बा रासायनारि मु बाहायनायावाखासे जेंना सोमजिदों नामा
नोंथां आंथ' गिबियाव नोंथांनो जे नोंथाङा आंनो फोरमायथिनो होबाय बेनि बेखायनो नोंथांनो गोजोननाय बहरग्रोबाय बेबायदिनो आं नोंथांनो जे जों हाग्रामायाव मोननाय माखासे लाइफां बिफांफोरबा जों मोननाय माखासे मैगंफोर बेखौ आं नोंथांनि गिबियावनो फोरमायथिनो सानद्रोदों अब्ला नोंथांनि गिबियावनो जे जों मिथिंगायावनो मोननाय माखासे मैगंफोरनि सोमोन्दै गिबियाव फोरमायथिग्रोनोसै जोंना बर' हारिया मा होनो गोदो गोदायनिफ्रायनो हाग्रामायाव मोननाय मैगंफोरखौ संनानै जानायनि मोनसे एसे गोग्गो खान्थि दङ आरो जोंनि समाजावहाय बेबायाददि हाग्रामाया मा होनदों मोननाय मैगंफोरखौ गाहायै बोथोरारि बेरामफोरनि थाखाय बारग'नो आरो सावस्रिनि थाखाय जोहा जानाय जायो आरो जेरै जर'खायै जों बुंनो थाङोब्ला जोङो बैसागो बोथोराव मा खालामो बर' सुबुंफोराहाय सेथा रोखोमनि हाग्रानि म जेनेबा माखासे लाइफांफोर बा मैगं हारिनि लाइफांफोरखौ खांनानै जोंहा मा मोनसे गोखा गोखै होनना जोंना संना जानाय दं आरो बेजों जे जोंहा मोनसे फोथायनाय दं जे जोंनि सिगाङाव जाबोनाय दैम ज बे बारबोैयो आरो इयुनाव जे बेमार आजारजों भुगिनो गोनां जागोन बेयाव जोंहा बे बेखौ जायोब्ला जोङो बारग'गोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं आरो थिग बेबायदिनो बर' समाजाव बयनिबो मिथिंगाया बेेर आरो हाग्रामायाव मोननाय गाहाय मैगंफोरखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरैहाय जोङो दिंखिया बे दिंखिया मा होनो दैसा बा दैमा दैसा बा एला बा मा होनगोन बोथोरारि हाग्रा लामाखौ जोङो गोजोननानै माने बेखौ मिलायनानै जानाय जायो आरो बेखौ जोङो मा होनो अनला खारैजोंबो जों जानो हायो ओमफ्रायहाय बेखौ जोङो फ्राय एवनानैबो जों जानो हायो बिदिनो जोङो खुंखानि बिलाइ होनना बुंनो हायो बे बिलाइया जोंना मा गोखा जायो आरो ना बेखौ गोजां बोथोराव बा जोङो बोथोर सोलायनाय समाव जे जों बैसागो बे बैसागो समावहाय जोङो जानाय जायो बेखौ जानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोङो बे माखासे बेरामनिफ्राय बा बायदिसिना बेरामनिफ्राय जोङो बार गनो हागोन साननानै जोंङो बेखौ जानाय जायो आरो थिख बेबायदिनो जोंहा दंबावो लाफा सायख लाफा सायखया मोनसे जोंनि हाग्रामानिनो हाग्रायाव मोनसे गांसो गोगो मैगं गांसो हारिनि माने गोगो जाथोनि मैगं आरोना नोंथां जायनि जानायाव जोङो मा मोनो बिनि गोथावथिखौ माबायदि मोनो होनोबा जोङो एसे गोखै मोनजायो आरो नोंथां बिदिनो जोंहा जोग्लावरि दं बेबो जोङो बेखौबो आ हाग्राफोराव मोननाय जायो बेबो जोंहा मा होनदों मुलि हारिनि लाइफां महरै बेखौ जोङो बाहायनाय जायो आरो बेनि बिलाइखौहाइ सिब्रु होनना जों जायखौ बुङो बे सिब्रुआ जोंहा मा होनो सुगोनां जायो आरो एसे हाग्रानि बिलाइ आरो जा जायखौ जोङो थाइगं एबा मा होनगोन दुलारि बिलाइ बायदि बेखौ इनायै संनानै जानाय जायो आरो जोंहा ओमफ्राय बिदिनो जों दङ मिसुंखा बेखौबो जोङो मोननाय जायो बेबो गोखै आरो बेनि जेठ जानाय मा स्वादा टेस्टा आरोना नोंथां बिदिनो दं मानिमुनि मानिमुनियाथ' जोंहा गोबां रोखोम दं जेरै गेदेर फिसा जोङो बुंनो हायो बेयो मा मा होनदों जोङो बे मानि मुनिखौ जायोबा जोंनि उदैयाव जानाय बेरामफोरा खारोनो उदै सानाय बायदिसिना थायोबा मानिमुनिखौ जायोबा जोंहा उदै सानाया खम जायो आरो नोंथां बिनो जोंहा खार' खान्दाय बे खार' खान्दाय बियाबबो जोंहा खार' खान्दायनि बिबारखौ जोङो जानाय जायो बेखौ जोङो मा खारै होनानै संनानै जानाय जायो आरो ना नोंथाङा बे एसे जानायाव गोखा मोनजागोन थिग बेबायदिनो जोंना दंबावो बुथुवा बुथुवाखौ जोङो मा ओ जेब्ला नोंथाङा आबाद फोथाराव बायदिसिना मैगं थाइगं गायो हालेवनानै अब्ला बे बुथुवा गाव हारसिंयैनो रज'यो आरो नोंथां बेखौ जोंनो आबाद मावलायनाङा बेखौबो बुथुवाखौबो जोंङो हाग्रानिफ्रायनो मोननायखायनो जोङो हाग्रानि मैगंवाव गोग्लैयो आरो बेबो थिग बेबायदिनो जोंहा दंबावो आ अलदर बे अलदरा मा होनो जों बेखौ हाग्रायाव बा बेयो बांसिन हाजो जायगायाव जोङो बेखौ मोननो थाङो आरो बे अलदरा मा एसे मानस्रु सानस्रु जायो आरो नोंथां बेहाय बेदरखौबो जानाय जायो अलदरनिखौ बेनिफ्राय बेनि जे देन्था बेखौबो जोङो जानाय जायो आरो बिदिनो जोंहा दंबावो थास' थास'खौ बुंनो थाङोब्लााथ' थास'नि गासैबो बाहागो आनो जोंना जाजाजोबो जेरैहाय जोङो थास' बिसंनिफ्राय लानानै लानानै थासनि गांख थासबिसं थाबाय माने जोंहा बिलाइ खौ जाजानाय थिग बेबायदिनो थास'नि आथिं थास'नि बेदर आरो थास'नि मोदोम बाहागो बे गासिखौबो जोंना थास'आ जाजोबो आरो नोंथाङा थास'खौ जोङो नाफाम ना गोरान बेदर बायदिसिनाजों जानो हायो जे आरो दा बेयाव जोङो मोनबाय थानाय जे थास'नि बिबार आरो थास'नि आथिं बेथ' दा जोंनि सोलिफुबाय थानाय मोनसे मैगं होनना जों बुंनो हागोन थिग बेबायदिनो जोंहा बायदि रोखोमनि हाग्रामायाव बा अरनाव मोननाय मैगंफोरखौ जोङो बर' समाजा गोदो गोदायनिफ्रायनो ज' ज' थांनानै लाना फैनानै जाफैनायखौ जोङो नुनो मोनदों बेजों जोंहा मा होनदों मैगंफोरखौ सं जानायनि जोंहा जाहोनबा मा होनगोन जोंनि जे मुलाम्फा मुलाम्फखौ बुंनो थाङोबा जोंहा सावस्रिखौ मोजां लाखियो आरोना हाग्रामायाव मोननाय मैगंफोराव माने माखासे फायट' केमिकेल्स बा आरो भिटामिन्सफोर थायो जाय सुबुंनि मोदोमखौ गोग्गो लाखियो आरो बिदिनो मुलि महरै खामानि होनाय जेरैहाय बेफोर मैगंफोराव उदै सानाय जेनेबा माबा मोनसे बिगुरनि बेराम बा देहायारि मोनामनाय बायदिसिना माबानिफ्राय जोंखौ बेरामनिफ्राय रैखा खालामो बिदिनो मिथिंगायारि गियान होयो माने बे मैगंफोरा जोंनि हारिमुवारि बा हाग्रा हाग्रामानि साखाथियाव थिग गियानखौ फोरमायो आरो माने गोदो गोदायनिफ्रायनोबो जोंहा बर'फोरा बेफोर मैगंखौ जाबोनायखाय बेयो जोंनि माने हारिमुजों गाहाय सोमोन्दो दं आरो थिग बेबायदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव बैफोर मैगं जाबोनाय जायो जोंहा जे नोंथाङा बुंदोंमोन माखासे मुलि हारिनि होननानै नोंगौ नोंथां गोदो समाव बेफोर मैगंफोरखौनो जों मुलि महरै बाहायोमोन नाथाय गेजेर ससेयाव जोंहा मा जादों गेजेर ससेयावहाय जोंहा बेफोर मैगंखौ मुलि हिसाबै बाहायनायखौ जों नुनो मोनाखैमोन नाथाय आथिखालाव मा बेफोर मैगंखौनो फिन रासायनारि आदबजों बा बिगियानारि आदबजों जोंहा मा माखासे मुलिफोर दिहुननाय जायो आरो दिहुननाय जाबाय जायखौ जोङो हमिअपेथिक मुंबो होनो हायो आरो